औ नोंथां औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे मागो दमासिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङोब्ला औ औ औ नोंथां नोंथां जोंनाथ' बिदिब्ला मागो दंमासि सि होनना बुङोब्लाथ' जोङो ओ बिदिनो फिथा सौराय जानाय बिदिनो गोदोर उन्दैखौ समान लालायनाय बिदिनो बेफोर फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ना नोंथां दा बायदिब्ला मा मा बोरैहाय मागो दमासिखौ फालिनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ औ थिग बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङा बुंदों माग द'मायसि होननाय माने जोंनाथ' फिथा सौरायाइ जानाय आरो बिदिनो खाना जादलायनाय आरो बिदिनो गेदेरा उन्दैखौ मा होनो बोर हो साबस्रिनाय आरो उन्दैया गेदेरखौ बोर होनाय बेबायदिनो सोलिगासिनो थायो आरोना बेबायदिनो जोंनिया दमासि होनबा जोंनिया मागो दाना जोंनिया गोजां बोथोरावहाय गोलैयो आरोना बेबायदिनो औ जेनेबा जोंनिया मागो होनना बुङोब्ला बेयो बर'फोरनि मोनसे फोरबो जेराव जोङो बयजोंबो माने मोखां नायज्लायज्लाय जेनेबा ओंखाम बोथिसे एबा खाना जादलायो बेबायदिनो बेयाव जोङो फिथा सैराइ जादलायो बेबायदिनो गोबां फिथाफोर बर'फोरा खावो फिथा लावदुम जेखौ जों बुङो आरो बेबायदिनो फिथा आरो बेबायदिनो जोंनिया थावनि फिथा एन्थाब फिथा आरो लारु आरो हासुं फिथा आरो बायदि बायदि फिथाफोर खावबायो बेबायदिनो जेनेबा लावदुम फिथाखौ माबायदिहाय खावो होनोब्ला जोंनिया लावदुम फिथा खावनो थाखाय थाखाय जेनेबा न'आवनो थानाय माइरं ओ जायखि जाया माइरंखौ जोङो बेखौ सोमना दोननांगोन। ओ सानसे बा हरसे बेबायदिनो बे बे बे माइरंखौ जोङो सोमना दोनखांनायनि उनाव ओ एसे ओ जेनेबा दैखौ फसर नानै‌ दसे समाय एबा ओ दसे राननो थाखाय जोङो सान्दुङाव बेखौ दिहुनना होनांगोन। बेनिफ्राय जोङो ओ जेब्ला बियो रानो अब्ला जों बेखौ दिं खि एबा उलारफोराव बेखौ देनानै जोङो गुन्दै एबा मिहि खालामना लाग्रोनांगोन। बे मिहि खालामनायखौ जोङो ओ जेब्ला फिथा खावनो थाखाय जोङो बेखौ दाला एबा खान्द्रि फोराव लानानै बेखौ जोङो मोजाङै बेनि हुखन'नानै जों बेखौ आरो मिहि मिहि खालामफिनबावनांगोन। बेनिफ्राय जोङो बे मिहि खालामनायखौ जोङो ओ‌ जेनेब्ला जोङो बेखौ खुरै एबा तिथ्लिनि गिलिफोराव लानानै जों बेखौ ओ फिथाखौ होनानै आरो बेनि सायाव सिबिं एबा सिनि बा गोदै मिथाइफोर होनानै जों बेखौ खावजायो। बेबायदिनो जोङो बेखौ फिथाखौ खावनो थाखाय जोंनो ओ जेनेबा दै गुदुं जदौ फोराव ओ बेबायदिनो जोङो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेनि खुगाथिंहाय जोङो ओ हिस्रि मोनसे लानानै बे खुरैखौ जोङो जेनेबा फिथा बानायना दोननाय खुरैखौ बेयाव होनानै बेनि दै गुदुंनि ओ ग्लब ग्लब गो गोदौनाय ओ थङाखौ थङाजों बेनि सायाव होना दोननानै बेनिफ्राय बेनि उनाव बेनि फिथा जानानै ओंखारो आरो ना? औ बेबायदिनो फिथा लाउदुम खौ‌ जोङो बानायनानै जानाय जायो। औ बेबायदिनो जोंना ओ मागो दमा होनब्ला जोंनिया खाना जालायनाय। जेरैहाय जोंनिया बर'नि खायद' अमा बेदर आरो बायदि बायदि ओ मा होनो बेखौ बेदरफोर ओ जाबावो बेबायदिनो जोंनिया ना गिदिर गिदिर जायो बेदर जायो न'खरफोराव जेनेबा बिदिनो मोखां नायज्लाय ज्लाय बयबो बिदि जायो आरोना बेबायदिनो नोंथाङा जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलावबो गामिफोरावबो जेनेबा बेफोरबायदिनो सोलियो नामा नोंथां एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जेरै जोङो खाना जानायखौ लावखार ओंखाम जानाय होनो नङा होनबा नोंथां बिदि नो जोंनिया दैमा फार फार एबा जोंनिया ओ बिदिनो ओ दुब्लिफोराव बिदिनो सेंग्रा सिख्ला एबा गथ'फोराबो बिदिनो जायो आरो। बिदिनो जोंनाथ' मागो दमासि सियाव खाना जानाय होननोसै। जेनेबा खाना जानाय जाखा थारो बिदिनो मागो दमासि फोराव। ओ आरो जोंना बिदि औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा फिथा सावनाय जायो नोंथां? ओ जेरै नोंथाङा दा ओ‌ मा एन्थाब फिथा जायखौ जों एन्थाब हो बेखौ माबारैहाय सावो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। जेनेब्लाखि ओ जोंनिया एन्थाब फिथा होनोब्ला जोंनिया ओ जेनेबा माइब्रा माइरं नांग्रोगौ आरो ना। बेबायदिनो जेनेबा गुबुन फिथाफोरखौ जेरैहाय सावो होनोब्ला बेफोरबायदिनो जोंनिया बे ओ माइब्रानि फि थाखौबो जोङो जेनेब्ला माइरंखौ जोङो दैयाव सोमग्रोना लानांगोन सानसे बा हरसेनि थाखाय बेबायदिनो जोङो बे सोमना दोननाय ओ माइरंखौ जोङो ओ फसरनानै दैखौ गारनानै सान्दुंआव एसे लामनानै होग्रोनांगोन। बेनिफ्राय बेयो रानो अबोला बेखौ जोङो दिेंखि एबा ओ उलारफोराव देनानै गुन्दै खालामग्रो ना लाग्रो नांगोन। बेबायदिनो से गुन्दै खालामनायखौ जोंओ ओ साराय एबा ओ जोंनिया ए टावा ओ बेफोराव जोंओ बेखौ गुदुं खालामना लाग्रोनानै बै ओ गुन्दै जानाय ओ फिथा गुन्दैखौ जोङो बे सारायाव बा टावायाव जों बेखौ फ्रि फ्रि सारना होनानै बेनि सायाव जोङो ओ सिबिंफोर देनानै एबा ओ मि थाय गुरु बा मिथाय बा सिनि बेफोरखौ होनानै ओ बिदिनो खाव जायो। बे-बेनिफ्राय बेखौ ओरै माने जेनेबा बेखौ बेलथाय बेल थाय होनांगौ आरो ना बेनिफ्रायनो बेयो जेनेबा जोंनिया ओ फिथा एनथाब जाहैयो। बेबायदिनो जोंनिया गुबुन गुबुन फिथाफोरखौबो खावबावना जाबावो बेबायदिनो जोंनिया मागो दमासि होनब्लाथ' जोंनिया बर'नि मोनसे बेयो जेनेबा जानायनि फोरबो होनना बुंजायो। औ बे-बेबायदिनो। ओ जोंनिया जेनेबा मागो दमासिफोराव जेनेबा जोंना थैनानै थांनाय आबै आ आबौ एबा गोदोर जोंनिखाय आयंमोन बेफोरबायदिखौ ओ जोङो जेनेबा बिसोरनि थाखायबो जोङो जों जाग्रोयिनि सिगां बिसोरनो फिथा सावनानै बाउग्रोना दोननाय एबा बिसोरनो होग्रोनाय जा यो आरोना बेबायदिनो बिसोरनो औ गोथैसिबो बावनाय होनो ओ जेराव जोङो बिसोरनो फिथा बावो जुमाय बावो सेरेब बावो। आरो बिदिनो बायदि जाग्रा मुवाबो बावनो हायो आरो बेबायदिनो बिसोरनो मान होनो थाखाय ओ जेनेबा जोङो बिसोरनो गसला बा बिदिनो फालि बा आर'नाय आरो बेबायदिनो फैसा बिदि बावनो हायो बेबायदिनो नोंथाङाबो बुंनो हागोन गोन नामा नोंथांमोननियावबो बेबायदिनो सोलियो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सिबिं होआलासिनो जोङो बिसोरनो फिथा सावग्रोनाय जायो आरो। फास्तावनो जोंओ बिदिनो दे एसे बे नांलनाय देटलाया लासिनो आरो सेभेन होआलासिनो जोङो बिसोरनो सा ओ सावग्रोनानै जोङो बाउग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बिदि ओ बिनि उनावसो जोङो जोंनि जानो जानायखौ जेन जों दा मानसिया जानायखौ ओ जोङो सिबिं ओ सिबिं होनानै बिदिनो नालेंखर सुरखिनानै जेनेबा नालेंखर सुरखिना एन थाब फिथायाव होजायो बियाव होनानै जायो आरो खोनादोंना नोंथाङ औ ओ आरो नोंथांमोननिथिंजाय नालेंखर लारुआव माबोरै औ। दे बुंनाय।
औ औ जेनेब्ला जोङो नारेंखल लारु होनबथ' जोंनो नारेंखलखौ नांग्रोगोन ना। नारेंखलखौल' जोङो जेनेबा हा थाय बाजारनिफाय एबा न'आवनो दोङोब्ला जोंनिया न'निफ्राय हानग्रोना लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय जोङो बे नारेंखलखौ जेनेबा जोङो दानखावनाय एबा दाननानै बेखौ जोङो बै सुरख्रि ओ सुरखिग्रा थायोना बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ मिस मिसै सुरखिना लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय बे सुरखिना दोननायखौ जोङो सारायाव ओ सारायाव ओरैनो जेनेबा जेबो होआलासे बेखौ एवनांगोन। एवबाय थानां गोन आरो बेजों जों जुदि गोदैखौ बारा नांगौबा जोंओ सिनि एसे होजागोन। बिदिनो जोंनिया बेखौ एवबाय थानांगौ एसे आ गोमोरै जानायाव लासे। बेबायदिनो एवबाय थानानै बेयो जेब्ला आथा आथा जागोन बेखौ जेब्ला जोङो थांनानै बेखौ गुदुं गुदुंनो जोङो बिदि आखायजों लारु बानायनांगोन आरो ना। थाबनांगोन बेबायदिनो नारेंखल लारुआ जायो जेनेबा नोंथांमोननिखि ओ मागो दमासि ओनसोलाव माबा बोथोराव जेनेबा माबायदिहाय मा मा बेदर जानाय जायो नोंथाङा एसे
औ नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो मा गो दमासियाव जोङो अमा बेदर जेनेबा अमा बेदरखौ बांसिन सोलियो आरो नोंथां बिदिनो ओ बय अर ना बिदिनो आरो मागो दमासिफोराव जेरै जोङो ओ मागो दमासिफोराव जोङो जानो थाखाय जेनेबा जानो होननानै जोङो बा नांनानै अमा फिनायबो जायो आरो खायफा खायफा रायजोआवनो बि फिसिनानै दोननाय जायो जायखौ जोङो जेब्ला मागो फैगोन अब्ला जोङो बेखौ बुथारनानै जोङो गामि गामि राननाय जायो आर आरो जोङो गामियैनो ज' खनसे खाना एबा लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां जोंनि
औ नंगौ औ जेनेबाखि थिग बेबायदिनो जोंनिया मागो होनना औ दे बुंलाय नोंथां
औ नोंथाङा बुंग्रोलाय
औ नोंथाङा बुंग्रोलाय
औ ओ थिग बेबायदिनो जोंनि सेरावबो बिदिनो अमा नामा नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
हेल' ओ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो थि बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ आइजोफोराबो जेरै रासियाल' नङा जे एसग्रा आइजोफोराबो अमा फिसिनानै जेनि बिदिनो ओ बैसागो बा मागो फोरबोफोरावहाय बिदिनो खनसे खाना जालायनाय जायो आरो बि बिदिनो रंजानाय जायो आरो औ बोसोराव खनसेल' जेरै मागो बोसोराव खनसे बैसागोआबो बिदिनो फोरबोफोरा मागो ओ जेनेबा बे बोसोराव खनसे खनसे फैयो नालाय बिदिनो बेदर ना अ अमा बिदिनो जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोङो फिथा सावनानै जोङो ओ गामिनि मानसिफोर एबा आलासि दुमसि लिंहरनानै जोङो खनसेहाय सा लोंहोनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ थिग बेबायदिनो ओ जेनेबाखि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जेनेबा बि बिदिनो सोलिगासिनो थायो आरो ना मागोआव जोंना आरो मागो होनना बुङोब्ला गोजां बोथोर सोल लिनालाय बिदिनो जोंनिया बेआवहाय ओ फार्स्ट दिनखालि जोंनिया भेलागुर सावनाय जायो आरो ना जायखौ जों बुङो भेलागुर औ बेखौ जोंनिया ओ जेनेबा बिदि ओ न' फिसाफोर बायदि बानायनानै बा बिदिनो गोजौ बानायनानै औवाजों आरो जिगाबजों बानायनानै बेखौ ओ फुङावनो उथ नै सावनाय जायो आरोना औ बेबायदिनो नोंथां होमबा जोंनाथ' समाबो जायाखै नङा जाबाय होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ दे नोंथां ओ गोजोनथों नोंथांनिमफ्राय माग दमासनि सायाव सावराय मोननानै नोंथां